अ खोनादों नोंथां
हेलौ लौ हेलौ नोंथां खोनादोंना
खोनादों नोंथां खोनायाखै नोंथाङा
नोंथांनि मा-माथो
औ औ
औ औ एबार खोनाबायना नोंथां हेलौ हेलौ
औ औ खोनादों ओ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायख खौ जासि हरनाय था
औ नोंथांनिस सिमबो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय औ औ ओ नोंथांनिया आंनिब्ला नेटा एसे प्रब्लेम खोमालै नोंथां
औ ओ आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना जोङो बरनि जानाय लोंनाय बा जोङो सानफ्रोमबो मा मा मैगं जायो बेफोरखौ
नंगौ हागोन दे नोंथां जागोन खोनाबाय नोंथां औ खोनादों नोंथां जागोन दे नोंथां
औ र हा
खोनादों नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो बरनि जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायजागोन ना
जा जागोन नोंथां दे टपिकखौ डाइरेक्ट रायजलायखादो नोंथां टाइमआबो एसे सम औ खोनायाखै नोंथाङा हेलौ हेलौ
खोनायाखै नोंथां
अ दासो खोना फायदो
औ नोंथां दे रायलाय
ओहो औओ नोंथाङा ओ जोङो बरनि जानाय लोंनाय होनबा नोंथाङा मा मा ओंख्रिखौ जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा
औ जोंनाथ बर'फोरनि गेजेराव गोबां ओ ओंख्रिफोर दोङो जेरै अनला
औ
बेनि उनाव जोंनिया सबायाइजों साम दोङो बिनि अनगायैबो ओ नारजिजों अमा बिनि अनगायैबो आरोबाव जोंनिया खारदै खारैजों ना गोरान ओ बेफोर ओंख्रिखौ आं जानानै बर'फोरनि गुबै बेफोर ओंख्रि नालाय आं जानानै गोबां गोथाव मोनो आरो बेफो बेखौ जानानै
औ औ नंगौ
औ नोंथा थांङा बेफोरनि गेजेराव आं जा मैगंनि मुं होनलांबाय नोंथाङा बेफोरनि गेजेराव ओ मा ओंख्रिखौ बांसिन साबसिन मोनो आरो नोंथाङा खनबेसे जाफेरखो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ आंथ बिदिनो अनलाजों दाउजों नो जोबोद गोथाव मोनो आरो ओ बिदिनो अनलाखौ सङो ओ सं माबोरै सङो होनोब्लाथाय जोङो अनलाखौ ओ फास्टावनो जोंनो अन गुन्दै नांग्रोगोन अनदला संनो थाखाय जोङो अन गुन्दै देनानै लाग्रोबाय बिनि उनाव जोङो दाउफोर एबा बेदर जिखुनु बयलारफोर संनोबा जोङो बेदरखौ एवफ्रामग्रोना लाबाय बिनि उनाव ओ दै होबाय दै होनानै जोङो खारै होनांगौ खारै होनानै ओ बे जेब्ला दैया गोदौगोन अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ होना नांगौ आरो बे ओंख्रियाव जि जि मस्ला बानलु होयो बेखौ होग्रोना लाबाय। बेनि उनाव जोङो अनलाखौथ बारा दैलाव दैसाव नाङा नालाय जोंनो गथासो नांगौ नालाय बेनि बेखायनो ओ बाहाय बाहाय गथा खालामनानै जोङो खांनानै जानो हायो। थायो आरो
औ औ
औ नोंथाङाबो सबायजों सामजों माबोरैहाय संनाय जायो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
नंगौ नंगौ ओ जोंनियाथ' सबायजों साम'आ जोबोरैनो गोथाव बर'नि मोनसे ओंख्रि ओ जोंनिया साम'जों स संगोन नालाय जोंनि साम'खौ गिबियावनो ओ
औ
फुख्रि एबा फुख्रि एबा ओ जोंनिया दैमाफोरनिफ्रायबो जोङो बांसिनानो मोननाय जायो आरो साम'खौ। ओमफ्राय जोङो साम'खौ जोङो दैमानि फ्राय खनना लाबोनानै हरसेनि थाखाय जोङो बेखौ खान्थायाव एबा थौआव जोङो सोमनाय जायो आरो माने ओ दैयाव दोननाय जायो जाहाथे ओ बिनिया थानाय बिजानु एबा जा बाला अन्थाइ बे साम'आ जाना लादोंमोन बेफोरखौ गासैखौबो बियो खिगारो आरो बे दैयाव दोनबाथाय बेनिफ्राय जोङो ओ बेनिफ्राय जोङो ओ साम'खौ बोरियाव थिखांनानै बेनि जा दाबु एबा था नि जों बेखौ एरख' ख'ना लायो आरो फिनजों गरसे गरसे ओमफ्राय जोङो बेनि जा ओ लानजाय बेखौ जोङो दानस'ना लानोसै गरस गरफा गरफायै। ओमफ्राय दानस'ना लाखांनायनि उनाव जों बेखौ मोजाङैनो आरो खेबसे सुबावनांगोन आरो जोङो सान्द्रियाव मो जाङै हुब्ले हुब्लेनो बेनिफ्राय जोङो ओ सबाय जा सबायजों संगोन नालाय सबायखौ जोङो फारसेथिं एवफ्रामना लाबाय ओ नङा हुख्रेमना लाबाय बेनिफ्राय जोङो
औ
खोबना लानानै गंसे सारायाव जोङो ओ दै एसे होनानै आरो खारै एसे होनानै बे सबायखौ मोजाङैनो रुनानै लाबाय आरो जोङो ना लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ औ ओ साम'जों संगोन नालाय बेखौ साम'जोंबो साम' खौबो होलानाय जाबाय जों बेयावनो। बेनिफ्राय इसो नांगौ बिबांनि एबा न'आव मोननाय जा मस्ला मस्लि बेखौ जोङो होना होनाय जायो। बेनिफ्राय दै एसे आरोबाव होबावनानै ओ जोङो साम'खौ बेरहोनांगोन आरो जोङो थेब थेब थुब बिदि आवास फैहोलायनाय जोङो संना लानानै आरबाव खेबसे दै होबावना बेखौ मोजाङै फोरानना ला नानै जों बेयाव ओ दुन्दिया बा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होनाय जायो आरो। ओमफाय जों जानो हानाय जाना फैयो आरो। ओंख्रि ओ नोंथाङा ओ बरनि ना फाम बाथोन बेखौ जा बयनिख्रुइबो गोथावसिन बाथोन नाफाम बाथोन
औ औ नंगौ। औ मोनजानायाथ मोनजाफेर दों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा बेखौ ओ माबोरै बानायखो मिथिगौ एबा माबाफोर खोनाफेरदों एबा नुफेरदों
ओ औ नोंथां आंथ ओ नाफाम बानायनायखौ ओजो ओरै मोजां मिथिया नाथाय जि बाहाय मिथियो आं नोंथांनो फोरमायनोसै आरो ओ जोंनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंनो ना गोरान नांगोन। ओ जोङो बिदिनो आरो थासुं गालिनांगोन बिदिनो जोङो ओ बिदिनो हासुङाव नामा सोना दोनोनो आरो बिदिनो आंबो बारा मोजां मिथिया नोंथां। नों
नंगौ औ औ। आंबो इमान एरै मोजां मिथिया बांसिनानो जोंनियावबो जानाय जायोब्ला ओरैनो बाजार एबा बाजार एबा हाथायफोरनिफ्रायसो बायना लाबोनाय जायोना। बेखायनो आंबो थ मोजाङै मिथिया आरो बे बानायनायखौ।
औ औ। ओ नोंथाङा ओ मा मा मैगं गोथां जायो नोंथां?
औ जोंनियाथ नयावनो गोबां बेफोरबायदि मैगं गोथां गायना दोननाय दङ। ओ लाइ। जेरै लाइ, लाफा, ओ सुखा फालें बिदिनो ओ बोथोर बोथोर लानानै बोथोरजों गोबां गोथां मैगं गायनाय जायो जोंनिया। ओम। दुब्लि दोङना जोंहा बेनिफ्राय आं गोथां मैगंखौबो जानानै गोबां ओ गोथाव मोनो आरो न खाथि खालावनो बुथुमनाय गोथां मैगंनिफ्राय जोङो मोनसे बरनि गो थाव ओंख्रि संनो हायो। जायनि मुङानो जाबाय जोंनिया खारदै खारै आरो बे खारदै खारै ओंख्रिखौबो जों आं गोबाङैनो गोथाव मोनो आरो। ओ बेखौ ओ नोंथाङा संनो रोंगौ नामा एबा संनो रोङाब्ला आं बेखौ माबोरै सङो बेखौ नोंथांनि सेराव एसे फोरमायनो
औ नोंथां फोरमायजागोन
बेखौ जोङो खारदै खारदैखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो ना गोरानजोंबो संजायो नोंथाङा आरो ना गोथांजोंबो बिथाङा माजों मोजां मोनो आरो माजों ना- गोरान जों मोजां मोनोना गोथां मोजां मोनो नोंथाङा ना गोथांजों संनोब्ला बे संना गोथांखौ मोजाङैनो सायना लानानै ओफ्राय थख्रि खालामनानै नोंथां नाखौ बे एवखांना लानांगोन आरो जाहाथे गेब्लेया बेखौ एसे नोजोर होनानै थावयावफ्रोम लानांगोन ओमफ्राय जोंनिया थाव एसे होनानै आरो खारै थाव एसे होनानै जोङो बेनि गोथां मैगंखौ एसे एवदबना लागोन आरो गोबां बिबांनि होनाङा जों थावखौ माने खारैजोंसो संगोन ना बेनि थाखायनो थावखौ जों नाव मान होनांगोन आरो इसेनि बिबांनिल इनिफ्राय जोंङो बियाव दै नावमान होनानै
नो नोंथां नोंथाङा मा ओंख्रिखौ साबसिन जानानै मोजां मोनो थांङा
आङो बिदिनो बरनि अनलाजों दाउखौनो गोबां गोजोननाय मोनोमोन आरो नैथि खेबाव आंनिया सबायजों दाउ ओ बेखौबो आं गोबां गोथाव मोनो आरो
थ जोंनि बरनिनो मोनसे ओंख्रि जाहैबाय नालाय आरो जों बरनि ओंख्रि होनोब्लाथाय जों बांसिनानो खारै ओंख्रिखौ मिथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा खारै ओंख्रिखौ माबोरैहाय खारैखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो
औ खारैखौ जोंनिया जोंथ मोननै बांसिन मोननै जा मुवा बेजों बानायनाय जायो जे थालिर आरो बेनि फस्ला जे थालिरनि मादा बे मोनै ओ मुवाजोंनो जोङो बांसिन खारैखौ बानायो आरो ओरैनोथ गोबां बेसादफोरजों खारैया जादों ओ खारैखौ बानायनानै जायो जानांगौ थेवब्लाबो जों निखि बांसिनानो थालेरजों बानायनाय जायो आरो जोङो थालिर जिखौ‌। गिबियावनो दानफायना लानानै जोङो बेखौ सान्दुं नांनाय मोनसे ओ दुब्लि एबा फो थाराव लाना थांनांगो। ओमफाय जोङो बे।
औ।
मोजाङैनो सिनखावना लायो आरो जे जाहाथे। ओ सान्दुंङा बेखौ। गोबां खमनि समाव खौ खम समनि गेजेरावनो। माने फोराननो हायो आरो। बेनि थाखाय जों बेखौ सिनखावना लानाय जायो। आरो फिसा फिसा जिरना लानाय जायो। ओमफाय जोङो बेखौ मास। मोननै मोनथामनि थाखाय जों बेखौ फोरानना दोननाय जायो। ओमफाय जेब्ला ओ बे थालिर। फस्ला बेयो रानगोन अब्लाना जों बेखौ ओ अराव दुम-दुम अर सुनानै जों बेखौ ओ। सावनाय जायो आरो।
औ औ नोंथां।
जेब्ला अरा गोमोरगोन बे सेव हांगार जागोन अब्ला जों बेखौ खारै महरै मोननो हायो आरो जोङो। खारि महरै मोननो हायो बे जा हांगार ओंखारगोन बेनिफ्राय। बे हांगारखौनो जों खारै महरै जानो हासिगोन आरो जोङो।
औ औ नोंथां नंगौ थारैनो। ओ नोंथाङा आरो। नोंथांमोननिथिंजाय आरो मा-मा आबाद मावनानै बिदिनो मेगं गोथां मेगं थाइगंखौ जानाय जायो नोंथां।
जोंनिखैथ ओरैनो गोबां ओ बोथोर लाना बोथोर ओ बोथोरनि जे जाय मैगङा बोथोर लानानै बोथोर जायो बेफोरबायदिनो गोबां बोथोरनि मैगं गायनाय जायो जेरै। बेसर। ओ लाफा सुखा फालें लाइ। बेबायदिनो गोबां मे गोथां मैगं जोंनिखै गायनाय जायो आरो। ओ दा नोंथां जोंना। समाबो जाबाय।
औ नोंथां।
नोंथांजों रायलायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो ओ। बर'फ फोरनि जानाय लोंनाय लोंनायनि सोमोन्दै। गोबां बाथ्रा नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनबाय। ओ नोंथांनो रायलायनानै जोबोर गोजोन मोनदों आङो आसा खालामो इउनाव नोंथांजों रायलायनो मोनफिनगोन दे होमबा ना नों
औ औ नोंथां दे बिदिब्ला थां गोजोनथों
औ औ दे दानना हरनाय नोंथां फनखौ